गोसो थांदों
ओमफ्राय बैखो बैखो ज'मा होबाय?
आंना माथो जायाखै
हा नंङा खेब नंङा डारेक्ट मा-माबा जाखायो खेबसिनो जाखायो।
उमहु जायाखै आंना मैया नों-नोंजों रायलायनाया बेबो जायासै मानो?
अ बेखौथ' आंसो हरदोंना।
ए मालाय हरनो अ अ आं बेखौ सानदों मालाय हरबाबो जायो सानदों आं
मालाय हरनाया दायरेक्ट माबा जाखायो। ओमफ्राय सानबेसे थागोन?
मायाव
नों दा आलासि जाहै नायाव
ओह आं गाबोन समफोर थांसै। समफोर फुंआव औ न'आव थाबाय थाबा एसे बोरैबा जायो खामानि खामानि खामानि बाहेरायाव एसे
बायराव इसे बेराय नांगौ।
औ आंङो सै नै माइ गायनायसो जाहैनोसैलाय माइ गायनांसिगोन
माइयाथ' न'नियाव न'आव गायो दा?
उम न'आवनो गायो
बुरजा गायग्रा दंखायो खोमा?
गायग्राया बारा बुरजा नंङा इसेल'
उ
जाग्राबो गैखाया नालाय
ओम दे मा मा सोंथि सोंनो सोंलाबाय थारलाय?
सोंथिखौनो सोंनो बावदोलै आं हनै सासे मिनिबायसो खोथायानो ओंखारनो नागिरा आंना मानोबा
मोजां मोजां सोदोब दिहुन ह' रायजलायहरदो
सोदोब खनथ'नोहाय हाननांगौआनो जा जारला
मा मा आयदायाव रायलायनो आयदा गैयाबा एसे जेंना जायोना।
औ।
बेबो मोनसे।
ओरैनो आंनो सोंलाबायसै खोमा नोंनाव।
दे सोंदो दे आं आनदायखायोसो। औ सोनानो रोांग रोंङा बिदि खालामनो आवगाय औ औ माखासेयैनो। आलदा सोंदो सोंनोबा।
सोंङोबा आं नोंनाव मा सोंबावनो। खोथाया सोंथावथाव नों आंनाव सोंदोलाय रा दे। दाखालि सोंनायखौनो नों सोंनो हागोन आं नोंनाव सोंनायखौनो नों आंनाव सोंनो हागोन।
आ हा। जोंनाव फैदो आलासि जानो।
आलासि थ' जानो‌
मा मा जानो गोसो जाहोहरगोन आं मा मा गोथाव मोनो‌ खिथा हरखादो संना दोनसै।
गोथावआथ' बेखौ संनांगोन नोङो अनला।
अनला। आं संना आं सं आं संना जाहो हरगोन दे अनला माजों जानो गोसो।
अनलाखौ संदो दाउजों संलाबाय दाउ बयलारफोरजों संलाबाय। जेजेबांखि गोथाव सङा मा होनो जेसेबांखि जेजोंखि सङा माने आं अनलाखौ गोथाव मोनखायो नालाय।
उ उ ओ संनानै जाहोगोन आं दे।
जागोन थांगोन थांनाया आं।
मा मा ओंख्रि खिथाहरदो औ दाखालि होनहरदोंमोन आं ओइ सासे फंबाया फैनो नागिरदों लाबोफा मालाबा होननानै।
ओमफ्राय मा बुंदों?
मा बुंनो थांगोन र' थांगोन खामानि गैयाबा होनदों।
थांगोनखोथ' उ बुंखायो बेयो आंबो गावनि सिगांआव बुंखायो।
सोलाबाना।
नंगौ जाबायथ' आं नोंसिनाव थांना फैनाया। आंनो ओजोंहायनो गोज माबायावनो से से बोसोर जाहैखाबाय।
औ आयु नों बेयाव।
उ आरो बिनि सिगां थांफानाय।
उ सेबां गोबाव थाबोआमोन नोङो से?
अ होजोंहाय।
औ।
आङो माबा जादों ओ ओ जिसे दान जाबाय बेजोंहाय। नैबे माबा फैबानो जुलाइ फैबानो माबा जाबायमोन आरो जिनै दान जासिगौमोन। माने से बोसोर जागौ खामानियाथ' बिदिनो माबानाय मा होनोमोनलाय न'आव मा होनो बेखौ गाब
ए औ औ होमबाथ' नों मोजां रोंबोबाय दा?
रोंनायालाय रोंबायमोन ओमफ्राय नै बाव फैनानै खामानिया मावनाय जायासैना।
सोरबा सोरबा लेंबाथ' मावहैनो हासिगोन ना?
हायो आरामसे मावनो हायो आं बै न'आव माबा दाननाय दालाय न'आव फुथि दाना होमबा।
औ औ।
नों मोनथिखायो दा बेखौ? उम औ औ फुथिं दाननाय बे-बेखौ रोंबायमोन आरो। ओमफ्राय ओरैनोथ' गाब फुननायखौबो मोनखायो नालाय बेखौबो रोंबाय।
ओ
आमफ्राय दासो नै माव
मालाय नै फन रायलायनानैबो दलार खामायो रो-रो रोंनांगौ। बेफोरखौ।
सोरबाफोर लिङोबा माव-मावहैनो हायो आं दा।
औ ओ होनखानांगौ आरो एसे सिगां सोरबाफोर न' गोदान लुयो आंखौ आं ओरैदि दुमनांगौ होननानै औ आयै औ। ओनफ्राइ बिसा फन रायलायनानै दरजाखौ खाबाय ओनफ्राइ आंहा दंबावो
खामानिया बे आंजों थांफानाय सासे लोगोआबा मा होनोमोनलाय बेहा मावबाय खोमा दस्रा दस्रा आंहाथ ओरै मावहैनाय जाबाय नालाय बेखायनो नङाबा आंबो मावसिगौ मोन नागिरनानै खामानियालाय नागिरबा मोनगौमोन आरो मेरला। बे गाब
उम्म।
जि मोजां मोजां न' लुयोलै मालाय होजोंहाय।
औ ओरैना न'फ्रानो एकदम माहाजोन माहाजोन जोबथारना?
उम्म मालाय गोरिब होननायानो गैयाबा मालाय। गोरिब होननायानो गैया मालाय गासिबो गावजों गाव गावजों गाव फैनो बायोलां आं फैयामोन लानानैसो
मा न' माबायदि आइयै मानो लाबोखो?
माबाया बे सासे गुमैया
ए।
नङाबा आं फैयामोन नों थांग्रोदो आं एससे उनाव थांसै होननानै फैबाय आं। जिकुनु आं फैयाबानो माने
औ। औ रावोस थाहैयोनो माथो दाना जुलायाव ना औ।
थ' जों माबा जाबायमोन जोंना मा होनोमोनलाय गुजौ जाबायमोन सानसेयाव।
सानसेयावनो होनबाथ' मो-मोजां खामायबोदोंना नों?
मोनो हायो एसे माबानो हायो आरोखि ना
औ सोरो बियो डलार खामायग्राया रायलायाखै
गोजामसिना बांसिन मोनबावदोंसो जोंनि गुबुमैमोना
औ जोंना सानजौफुनि फ्राय रायज्लायनानै खामाय जागौमोन ना औ। औ उम्म।
ओरैनो बेनो मोजांमोन।
ओमफ्रायनो
औ ओ सोर खारदों मादों बेखौसो नायलाबायनाय नुबाय थायो। नायनो बानाय बेबो मोनस
गावस्रा थांफिनबाय मैया थांफिनबाय।
ए बैयो लोगो लोगो
थाङासै बेबो बुंगासिनो आंखौ मा होनोमोनलाय थ थांफिन थांफिननोस सै होननानै बुंगासिनो आंखौ।
ए मोजां मोनना ओनबालाय।
मोजांमोन।
खस्थ गैयाना बारा ओ ह
ओरैनोथ बेयाव ओरैनो जाय माबाफ्राल मा होनोमोनलाय? मै मैगं थाइगंफ्राल बेसेना बुरजा बुरजा आरो एसेबार जोंनिफ्रायसे औ औ रिन्दु
एसे मालाय औ गो नाम दलि जाहैबाय रावजोंबो राय्लायनो मोन बे
ओरैनोथ सानसेनि मुजिरायाबो बारा जाहैखाबाय नालाय ओमफ्राययो मैगं
औ मैगं थाइगंआ बारा जाहैबाय बेयावनो थांफिननाय जायो आरोना
औ मैगं थाइगंआव माबा जाहैबाय माने लांफिननाय जायो बे आरोखिना
औ सय माससो फोजोबनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय औ जानायफोरखौ एसे नायनानै ना
जिबा रोजा जिखौ दोननो हायो नोङो मा माबायाव आरो दान मोनसेयाव
औ जेखौ मोनदों बेखौ बाहाय बाहायनो नांखाया मिथिबाय एसे एसे फिसा दोनखानांगौ
उ आलदाय बिदिनो दोननो हायोमोन दोननो हा नायालाय ओमफ्राय माखासे बाहायनाय बाहायनायाथ बाहायखानांगौ नालाय गोजानाव थांनाय
औ नआव नआवबो एसे हरखायोमोन ना नों औ नआवबो हरनांगौ जायो खामस्लंलाजोबबाय मैया हरावबो दा
ओ बिबुनावनो जा बुरजा दंखायो
ओ लांथदों हरफिनगोन बायोलां मानो संना जाबाय थानो मासाउ थाना फैबाथाय उ उ जा लाग्राखौबो बिदि नांथआबा मालाय बिबा हरथलाबायायनाङा ननि मानसिनो होबाबो सोरबा सोरबा आं दिनावनो हरफिनगोन होनसै हरफिनाना आंबो समाव मोनफिना जायो औ बेदिनो जादों मालाय औ आं सयथा साराय सयथा सातथासोखौ आंनि मोजांना थामायबाय थायो आं आंबो बिदि जायगायाव थानोनो लुुबैयो बिराद मोजां जागोनहाय हा
साउथ इण्डियायाव जेरै जोङो सावथुनाव नुवा होमबा
औ औ
बेबायदि न'आ गासिबो राजमेहल बायदि गोजा आसि बे जोंनि बायदि थिंनि इन्जुरनि बिदि गैया बिसिनाव
आ सासे आब'आ हरोसो माबानो सोरनोबा माबा माबि खिनथा हरगासिनो दं ओइ बे आब'आ आंखौ आं रायलायनायखौ
ए जोंहालाय रांसो खामायनो दोंना हनै
बेहा मिथिया नालाय ओइ ओ सासे दादा उ सासेया बेखौनो होनदों हनै मालाय थाखा खामायदों होनना बुंदों आरो मा जोंनोबो खिथा जोंनोबो मा होननानै रायलायलायदों फन रायलायहरदों
औ औ
दा बानायना होनांगौ औ दा बानायना होगोन आ औ
माबा खालामनानै नानै
ओमफ्राय थाखोआ बेसेबांसिम थाङो
थाङो खोमालै सोरनाबा सोरबा थामजिब्रै गाहामसिम दं माथो
थामजिब्रै न ना आंना मानो नैजिनै थांखाबाय नै दा नैजिथाम थांसिगोन बेनिफ्राय ओरैनो लस थांखाजोबदोंना रायज्लायनायानो जायासै
आरो माबायाबो नोंना आरजिनायाबो खम जादोंना नोंना
उ गैया बे माबानायानो रायलायनायानो माबा गैयियाव हरनाय जाबायना आंना बेयावनो
औ बेयावनो
औ औ साबमिट खालामबाबो खालामाबाबो थांखायो आरो बिदिनो जादों औ ए दे होमबा औ दे दा मोनायाव हरगोन आं औ मोनायाव औ दे